अ हेलौ
औ आ गोजोन सानजौफु समनि गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसि मबो आंनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय औ।
सम होनो हागोन ना?
ओ हागोन दे नोंथां औ।
औ औ नोंथांजों ओ मोनसे ओ गोनां बाहागो लानानै सावरायनो सावरायलायनो होननानै फैनाय जादों सावरायजागोन दा? नोंथां?
सावरायजागोन दे नों
औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर' हारिनि जौ सावनाय नि नेमखान्थि आरो आदब खा ओ आदबखान्थि खान्थिनि ओ फारसे एसे सावरायलायनो सानदों।
औ जागोन दे नोंथां औ।
बर'नि जौ सावनाय होनोब्ला जोंहा जोंनि गोदोनिफ्रायनो जों ओ जोंनि आबौ आबैमोननि ओ दिननिफ्रायनो जोङो नुबोगासिनो दङ दिनैसि सिमबो जौ सावनायखौ दा जोङो ओ जोङो जौ सावनाय होनोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि जौ सावनायाथ' जोंनि बर' हारिमुनि मोनसेया हारिमु नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना औ औ औ दा दा बे जौ सावनाय बिखान्थिया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ दिनैसिमबो दा जौ सावनो जोंहा जौ सावनायनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव नंगौना नोंथां औ ओ दा जोंहा जौ बानायनो थाखाय सिगांग्रो ओ ओंखाम संग्रोना लानाय जायो जायखौ जों बुङो जखा थायो होननानै दा बेखौ संना लाखांनानै जोंहा दा बेवहाय ओ मोनसे ओ मस्ला जायखौ जों बुङो एमाव एबा बाखार होननानै बुङो औ औ एमव बेखौ जोंहा होनांगौ जायो दा एमाव होननानै बुङोब्ला एमावनि ओ फारसेनो एसे सुंदै बुंनोसै आङो माबा दि ओ बानायनाय जायो
औ औ औ दे बुंजागोन दे
जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिलाइफोर जेरैहाय खा खान्थाल बिलाइ ओ रैमालि बिलाइ मो ना बिलाइ बायदि बायदि बिबारफोरजों जोंहा बु बुथुमनानै ओ माइरं गुन्दैजों देनाय देनानै जोंहा ओ लारु खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो नंगौना
औ औ
थिग बे रोखोमैनो जोंहा देै होननानै बुङोब्ला जोंहा माइरंखौ ओ ओ एसे घन्टा रिंगा सिगांसो जोङो सोमनानै दोनग्रोना लानांगौ जायो दैयाव बेनि उनावहाय जोंहा दें खियाव एबा उवालावहाय देनानै बेखौ जा बिलाइफोर बैफोर बिलाइ एबा बिबारफोरजों ओ गोरोबहोनानै जोंहा देरफानाय जायो दिेंखियावहाय थिग बे रोखोमैनो जोंहा ओ देनानै ओ लारु महरै जोंहा सिथु थुमनानै बेखौ दोननाय जायो दा बेखौ ओ सिथुं खना दों जोंहा ओ जि दिन नङाब्लाबो जिबासो दिन जों बै लारुखौ ओ सान्दुंआव होनांगौ एबा
औ औ औ औ औ औ औ नंगौ
बेनो जोंहा बेखौनो रानखां रानखांनाय महर मोनोब्ला बेखौनो जोंहा एमाव होननानै बुंनाय जायो दा जोंहा बेखौ जा ए से आगोलावनो बुंलांखाबबाय आङो जा ओंखाम संखांनाय जा जखाय बेवहाय जोंहा माइरंनि जखा बायदियै एबा माइरंनि जा ओ बिबां नांगौ बिबांनि जोंहा ओ बे एमावखौ होनाय जायो जेरैहाय जोंहा माइरङा गोबां बिबांनि लाबब्ला एमाववबो गोबां बिबांनि होनांगोन नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबादिनो दा थिग बेनि उनाव जोङो मिलायखांनानै ओ द द' एबा स्नि साननि उनाव जों बेवहाय जा आरो रोसि नुनो मोनो बेखौनो जोंहा जुमाय रोसि होननानै एबा जौ गिसि होननानै बुंनाय जायो नंगौना नोंथां दा थिग बेबादिनो जों जोंहा बेखौ ओ जास्ट एमाव एबा जा ओंखामजों मिलायनानै जा गलायनाय ओ गलायनाय जाय जों बेखौ बेनि उनावहाय जों खनथायाव दोननांगौ जायो साननै जों प्लास्टिकआव दोननांगौ जायो बेनि उनाव बेहाय जोंहा जा रोसि सोमजियो बेखौ जों आ खान्थाइ एबा मोनसे
ओ आयजेंआव जोंहा दोननाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा जा रोसि सोमजियो बेखौनो जों गिसि होननाय होनना बुङो दा बै जौ गिसिखौ जोंहा लोंनायखौबो जों नुनो मोनो नङासै होमबा नोंथां अ अ दा बे जौ गिसिखौ जोंहा लोंनाय थाङो बेनि उनावहाय जोंहा जौगिसि होननानै बुङोब्ला आरोबाव जोंहा बुंबावनो हायो जों जोंहा माइब्रानि जौ माइब्रानि जुमाय होननाय जायखौ जोंहा संनानै बै एसे आगोलावनो बुंलांखानाय ओह नेमखान्थि एबा आदब खान्थि बायदियैनो संनानै जोंहा बै माइब्रानि जोमायखौ एबा जौ खौ जोंहा से बोसोर एबा नै बोसोर गाहाम जोंहा फिसिनानै दोननायखौ जों नुनोमोनो जोंनि ओनसो एबा ओह गामिफोरावहाय जा फिसिनानै दोननाय जौ जुमाय बेखौ जोंहा ओह फुजा फोरबो मागो दमासि बैसागुफोराव जोंहा लोंनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नो नोंथां औ दा थिग बेबादिनो जोंहा ओ जोमाय जौ जुमायरोसिनि उनावहाय आरो मोनसेबाव खोलोब जों जौ दहनबावनो हायो जायखौ जों बुङो जौ गोरान होननानै बुंनाय जायो थिग बेबादिनो जोंहा जौखौ बायदि रोखोमै बायदि आदबै जोंहा ओ दिहुननायखौ जों नुनोमोनो दा नोंथाङा आंनो ओ बै जौ गोरानखौ माबादिहाय दोहनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंथां
औ औ नोंगौ ओह जौ गोरान दा जौ गोरान दिहुननायनि खायदाया जाहैबाय ओ जौखौहाय सिगां संनानै लाग्रो बाय नङा होमबा जेरै जौ संनायाथ' नोंथांनि खिन्थानायजोंनो एखे एखे जोंनिथिंजायनोबो ओ बिदिनो जौखौ संनानै लाबाय बिदै ओंखारबाय नङा होमबा बिदै खांनाय ओंखारनाय लोगो लोगो जों बेखौ मा खालामो ओ ओ बे बथलनि सायावहाय जोंहा मोनसे ओरै माबादोनबाय आरो मोख्रा खर' जायखौ जों होनोना नोंथांमोननि थिं आलदाबो होननो हागौखोमा औ जों औ औ मोख्रा खर' दोनबाय जोंहा मोनसे बेयावहाय बे मोख्रा खर'आ माबादि जागोन गाहायजों मोनसे गाहायजों थुफ्लुंनाय जागोन आरो गायजों थुफ्लनाय जागोन आरो मोख्रा खर'नि सायाव जों मोनस मा दोनबावगोन बथल दोनबावगोन आरो जायखिनिखि दै थाग्रा जायनाखि बे दैया गुसु गुसु जानांगोन आरो दाना ओरैबो बेव बेवहाय गाहायजों अर सुनानै होबाय गाहायजों अर सुनानैसो ओमफ्राय जायनाखि बै जोंना अफ्रियाव थानाय जौ बिदै जौ रोसिया बे खफ' जानानै खफ' जानानै बै मोख्रा खर'जों बे हाबबोबाय आरो मोख्रा खर'जों हाबबोनानै आरो बे मोख्र खर'आवनो मोनसे मोनसे मा थाबावगोन ओम मोनसे जौ दोनग्रा जौ दोनग्रा थाबावगोन आरो फिसा जौ दोनग्रा ओ जौ मावनाया मोननै रोखोमनि थायो दुमनाय मोनसे दुमनाया जाहैबाय बै सिङावनो सिङावनो बे बे खफ'वा सिङावनो ओरै ना माबायाव बै दै थाग्रायाव नांथानानै ओरै ओ दै दै दै जानानै खफ'आ दै जानानै बे बे बे मोख्रा खर' सिङावनो बे दुमनाया थाबाय आरो मोन सेया जाहैबाय ओ जायखौ ओह औवा हासुंनि नलिजों माबानाय जायो आरो बै ओह जायनाखि दै बे खफ'आ बै दै बथनाव नां था नांनानै ओह दै जानानैै ओरै ओह बेयो गलांनानै ओरै बायहेराजों औवा हासुंजों गलांनानै बे बथलफ्रा आजाव आजावग्रायाव ओह थाहैनाय जाबाय आरो जों बिदिनो मोननो हायो जोंनि बे जौ मावनाय प्रसेस आं जाबाय खफ'-खफ'जों खफ'खौनो होननांगोन जों बिनि बै जौगिसि रोसिया खफ' खफ' जानानैहाय ओरै ओह खफ' जानानै बियो दै जाफिननानै ओह बियो जौ गोरान महरै बेबायदिनो जाहैयो आरो दा नोंथांङा जेरैबायदि होनदों जेरैबायदि होन्दों जों बे जौ जायनाखि जिउ संनाय बे आदबा जोंनि जों गोदोनिफ्रायनो जों मिथिनोबो मोनो बा नुबाय थानो मोनो बा खोनाबोनो मोनबाय थायो नङा होमबा जोंनि बर समाजावहाय जोंनि बर समाजावहाय मोनफ्रोमबो बिथिंङावनो जायखिजाया मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जों ओ ओमोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो जोंङो जौनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरै जेरै जों माबा मोनसे हाबा हाबायावनो होन दै सारनायावनो होन माबा मोनसे सारादुआवनो होन सावरि बादालियावनो होन जोंनि बर समाजाव बहाय बेफोर बैफोराव जोंङो जौ बाहायनायखौ नुबाय थानो मोनो आरो नङा होमबा थारैनो आरो आथिखाल मुगायावबो जोंङो बे रोखोमैनो जौ बाहायनायखौ नुबाय थानो मोनो आरो जोंनि बर समाजावहाय जायनाखि आरो जोंहा जायनाखि बे जोंनि मोनसे ट्रेडिसनेलखौनो जों होनजा सिगोन ट्रेडिशनल होनजासिगोन आरो जायनि थाखाय जोंहा जोंनि थाखाय जों बेखौ जै थिगबो मोननो हाबाय आरो नङा होमबा जेरै जुग्राफिकेल इन्दिकेटर जायो जि आइ थेग मोननो हाबाय जोंङो जौ गोरानखौ मोननो हाबाय गिसि आरो जोंहा मा माइब्रानि माइब्रा बिदै जों बेफोरखौ मोननो हाबाय आरो थारैनो जोंनि बे मोनसे सिनायथि जाबाय मोनसे सिनायथि जाबाय बे जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि मोनसे एरियायाव बा जोंनि मोनसे समाजाव बाहायजाबोनाय मोनसे दासिमबो बाहायजाबोबाय थानाय मोनसे लोंग्रा मुवा बेसाद जाबाय आरो बे आगजुयाव दा थारैनो थारैनो जौ संनाय आदबा जेरै नोंथाङा होनबाय जेरै ओ गिसि गिसिखौ जेरैबायदि संङो नङा होमा जों बे बेफोरनि गेजेराव जोंहा मोनसे मुलिखौ जायखौ जों होनो मुलि एमाव होनो नङा होमबा गुबुन गुबुनथिं गुबुनबो होनो हागौ नङा बाकारबो ना मा होनो नोंथां औ औ दा बे बेनो मेन जाहैबाय आरो जेरै ओ एमावखौ नांथारगोन जों जौ संनो थाखाय आरो जोंहा माइरंखौहाय जोंङो गिबियावनो ओंखाम संना लाग्रोनांगोन ओमफ्राय फोराननानै जोंहा जायनाखि एमाव एमावखौ बेखौ सारलानानै होनांगोन नांगौ बिबांनि औ जेसेबां जेनबा ओंखामा बुरजाबा माइरंआ बुरजाबा माबायाबो एमावाबबो बुरजा होनांबाय आरो नांगौ बिबांनि ओं दा आरोबाव जा औ जौ जौ संनायाव जोंहा मोनसे दा आथिखाल मुगायाव जोंङो थारैनो जौ संनानैबो जों माखासे जोंनि बर समाजाव नखर सोलिनायखौ जों थारैनो नुनो नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनि गामि ओनसोलफोराव बांसि नैनो बेबायदि नुनो मोनो जौ संनायनि गेजेरजों जोंङो जायनाखि अफ्रि थालांङो नङा होमबा जों बेखौ खौहाय जोंङो अमाफोरनो ओ अमा फिसिनानै अमा अमानोबो जों आरामै होनानै जों बिनिफ्रायबो रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जौ संनानै जोहा बायनानै दा बायनानै लों ग्राफोरबो दंखायो नालाय जोंनि बे मोनसे समाजनिनो बे मोन मोनसे लोंग्राबो जाबाय हिसाबै औ बेखौ दा बायनानै लों बायनानै लोंसै आरो आरो बि बिनि गेजेरजोंबो जोंहा जोंनि बर समाजावहाय ओ जोंनि आइजोफोरनि बर समाज नखर सोलिनायावहाय मोनसे हेफाजाबखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो थारमाने दा जौ संनाय औ दा आं जौ संनायनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंबाय नोंथां
औ-औ-औ ओआरोबाव औ-औ‌-औ। थारैनो जोंहा नोंथाङा एसे आगोलनो बुंलांखाबाय हाबाय जोंहा ओ रां जोंहा ओ रांखान्थि बिथिङावबो गोबां हेफाजाब मोनननो हायो जोंनि गामि ओनसोलनि गामिनि आइजोफोरा नांगौबाय दियै नखरनि खरसा थाव संख्रै‌ ओ मैगं थाइगं बायनायनि बि थिंयाव जोंहा जौ फाननानै एबा जौ सावनायजों जोंहा बिबांनि हेफाजाब मोननो हायो थिग बेबादिनो जोंहा अ खायसे-खायसे ओ जोंनि आइजोफोरखौ जों नुनो मोनो ओ हाथाय बाजार एबा ओ बायदि सकफोराव जोंहा खायसे खायसे आइखौ नुनो मोनो जौ फानैनानै ओ गावनि न'खर खौ सा खुंबोनायखौ जों नुबोनो मोनो खायसे खायसे ओन सोल एबा खायसे खायसे जायगाफोराव ओ थिग बेबादि बिदिनो जोंहा जौ सावनाया गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिमुखौ सिनाय होबोदों ओ जोंनि हा हारिमुखौ जोंनि हारिखौ ओ सि सिनाय होनायजों लोगोसे खायफा खायफा न'खरखौ ओ जौगाहोबोनायाव ओ थुलुंगा होबोदों जौगाहोबोनाय बिथिंखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा जेरैहाय जोंहा अमा फिसिनाय जायो मेनलि जोंहा ओ अमा फिसिनाय जायो नालाय जोंनि बर'
रायजो एबा बर' समाजाव औ अ बायदि रोखोमनि जोंहा ओ जौ सावनानै जा ओंखारनाय जा अफ्रि होनना बुङो जोंनि ओनसोलाव औ औ थिग बेबादिनो जोंहा जिब जुनार फिसिनानै गावनि रांखान्थि न'खरनि रांखान्थि बेलायाव गोबां हेफाजाब मोननायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबदिनो जोंहा जौ सावनायजोंनो गोबां खायफा खायफा न'खरा ओ हेफाजाब मोननायखौ जों नुबोगासिनो दा नोंथां जों